दा
हेल' नोंथां हेल' खोनायाखै नोंथां हेलौ अ खोनायाखै
अ नोंथां खोनादों
अ खोनादों आं दासो अ अ मा खालामगासिनो दं नोंथां अ आंबो ओरैनो जिरायना दंओर नोंथां
अ ओ मोनाबिलिनि ओंखाम जाखांबाय नामा नों
ओंखाम जाथ'वाखै र' मोनबाय र' जाथ'वाखै।
अ ओ नोंथांनि खबरा माबोरै दासान्दै?
आंनि खबरा दङ दे मोजांथ' दासान्दै।
अ
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
अ आंबो ओरै ओरैनो दं नोंथां।
अ'
आ नोंथाङा ओ आंनाव कल हरदोंमोन बिनि गुबै जाहोना मा बेखौ फोरमायदो नोंथां
औ आं माने नोंथांजों बिदिनो बेरायनायनि बागै सावरायनो नो नाहरदोंमोन नोंथाङा एसे एसे बेरायनायनि बागै खिन्थानो हागोन ना
अ हागोन नोंथां।
अ दे
ओ ओ जोङो जेनेबा गेजेर गेजेर बिदिनो बेरायनांगौ।
अ
बायदिनो ओ नेसारेल बारहावाफोरखौ नेचारेल भिउफोरखौ जेनबा गेजेर गेजेर नायनांगौ ओ जोबोर मोज मोजां मोनो गोसोफोरखौ।
उ
ओ बा ओ नोङो ओ नोङो जेबा मेन्टेलि एसे टेनसनाव थायोब्ला नोङो ओ बिदिनो नेचारेल भिउफोरखौ ओ जेनेबा नायनानै नेसारेल जेनेबा बारहावाफोरखौ नोङो फिल खालामनानै ओ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो टेनसनफोरा फ्रि जायो आरोना नोंथां।
अ
ओ ओरैनोथ' जेनबा बेरायनो गोबां ओ जेनबा बेरायनो फैसा थाखाबो नांगौथ' ओ गोजान गोजान जायगाफोरावबो थांनो हाया
ओं
ओ बिदिनो खाथि खाला जायगाफोरावनो ओरैनो जेनेबा नेस सारेल बारहावाफोरखौ मोनदांनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां।
उ उ
ओ नोंथाङा ओरैनो जेनेबा ओ गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायफेरबाय नामा
आंथ' बिदि जेरावबो गोजान गोजान जायगा बेरायनायाव आंबोथ' मोनाखै मोननाया बिदिनो खाथि खालाफोराव बेरायो ओरैनो मोनाबिलियाव मालाबा थाबायो बेरायो
औ
बिदिनो मोजां मोनो गुसु बार जायो मालाबा मालाबा बेनिफ्राय ओमफ्राय आरो खाथि खालानि पार्कफोराव थाङो बेनोसै आरो बारा बिदि बिदि गोजानावथ' बेरायनो मोनफेराखै
औ ओरैनो नोंथांमोननि जेनेबा एरियाफोराव खाथि खालाफोराव जेनेबा पिकनिक स्पटफोर दं बाय बायो नामा जेनेबा गिदिंथावथाव बिदि जायगाफोर
पिकनिक स्पटथ' बिदि खाथिद्रायाव गैया एसे गोजान जायो आरो माने खाथियाव गैया
नोंथाङा थांफेराखै नामा जेनेबा
आं पिकनिकआव थांफेरबाय बिदिनो थांबाय थानाय जाया माने बिदिनो जानुवारि मार्च बिदिफोराव थांनाय जायो आरो
ओरैनो थांनानै जेनबा नोंथाङा गोसोखौ माबायदि मोनो बेखौ एसे फोरमायना होदों
थांनानैथ' गोसोखौ बिराद ओम मोजां मोनो जेनेबा दुखु दाहा न'खरनि गासैबो टेनसनफोर बिदिखौ बावनानै थांजोबो आरो माने बेलेगाव बिदिनो बेरायनानै माने जायै लोङै एसे जाहैनो मोनबा ओंखामफोर बेलेगाव थांनानै
औ औ
मोजां मोनो जायगा नायनानै मोजां मोनो बिदिनो माने बेरायनो थांनानै मिथिंगानि महरानो माने आलदा मिथिंगाखौ नायनानैनो माने गोसोआ माने फ्रेस मोनो आरो
औ सम सम गिदिंनांगौ बिदिनो आरो जों मोनाबिलि आरो फुंनि समाव जेनेबा जोङो ओरैनो ओ थाबायनाय थाबायब्लाबो जों माने देहाखौ गोजोन थाजिम मोनो आरोना
ओम ओम
बार गुसु गुसु बिदिनो नेचारेल बारहावा लानानै गोसोफोरखौ मोजां मोनो औ देहायाबो जेनेबा मोजाङैनो थायो
अ' अ' ओम बिदिनो नोंथाङा होमबा मा मा जायगायाव ओरैनो बेरायनो थांनो मोनखो खाथि खाला
बि अ खाथि खाला बुङोबाथ' जोंनियाव बेहाय दारागाव पिकनिक स्पट दं सकि पिकनिक स्पट दं आरो बेहायनो इसे खाथियाव मावजि पार्कबो दं आरो दुमनि साहा बागानफोर दं बेफोराव गासैयावबो थांबाय आरो ना आं नोंथां
अ अ बिदिनो थांनानै मा होनो नोंथाङा मोजां मोनो बेरायनानै
औ बि सम बेलराय थां जेनबा मोजां मोनो टेनसन फोर फ्रि जायो मउजि पार्गाव बुङोबाथ' जेनेबा मावजि पार्कआ जोबोर गुवार जागाया नायनो मोजां आरो। बेहायनो खुदियाफोरनि गेलेनायनि थाखाय केपासिटि दं।
अ
सल' नङा जेनेबा ओरनो ग गोदोरफोराबो जेनेबा बेरायनोबो गेलेनायनि गेलेनानै टाइम पास खालामनो हानाय सुबिदा दं
उम थांनानै माबा मोनसे मोजां नाङो आरो ना।
औ औ नंगौ।
उम
आरो बेयो ओ दुमनि साहा बागान बुङोब्ला बेहायबो जोबोर मोजां नाङो थांनानै
आ। सापा जेनबा साहा बागानफोरखौ नायनानै आरो ओ बेयाव जेनेबा मावग्रा लेबारफोरखौ
उम
जेनेबा ज' ज' ज' बिदिनो खामानि मावोना बिसोरो बेफोरखौबो नायनानै जेनेबा मबा मोनसे गोसोआव मोजां फिल फैयो आरोना।
अ अ दुमनि साहा बागाना ओरैनो बे सेसो गदेर गुवार जागोनाय एरियाया जेनेबा।
ओ बेसो जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाला आरो नाथाय जोबद गुवार आरोना नायबाबो नाय ख'नो हाया माने सोरगिदिं माने बेंखन जोबना थानाय बायदियानो जाहैयो
ए
जाबोरगुवार
अ ओरैनो नोंथाङा दुमनियाव थांबा मा होनो बेलासिफोराव थाङ ना होनना फुंफोराव थाङो साहा बागानाव जेनबा नायनो थाङा साहा बागान नायनो थांबा।
बिदिथ' फुङाव थांनाय जाया नो जेनबा ओ बेलासे बिदिनो सारिताफोरावबो थांफेरबाय ओमफफ्राय आरो। बार'था एकथा बिदिसोआव थांफेरबाय आरो। इमान खमद्रआव थांफेराखै
ए ओरैनो बेरायनो भाजिनो आरो ना।
औ ओरैनो एसे एनै हाबलाङो जेनेबा बेलेगाव थांनाय फाजिनो। जेनेबा दारागावफोराव थांबाबो बेहायबो हाबबोयो।
अ ए उम
दारागावआव आरो जेनेबा
उम
हाजो हाला दं खाथि खाला आरो दै बोहैबोयो बेहायनो गोबां ओ गोबां मानसिफोरा जेनेबा गरम बोथोर टाइमाव दुगैहैयो आरो ना।
ओं।
आरो गोजां बोथोर टाइमाव स्कुल कलेज निफ्रायबो बिदि पिकनिक टाइपनि थाङो।
अ ए।
सकियावबो बिदिनो सेम
उम
थाङा ओरैनो जेनेबा ओ इयुनसिमाव नों थाङा मायबाफोर जेनेबा गोजान जायगाफोराव थांनो जेनेबा साननानै दं नामा?
आंथ' साननानै दङ नाथाय उम जाफुङाखै थांगोन थांनाया उनाव सानसेबाबो थांगोन गोजान बेरायनो माला थांनाय जायो बेखौ बुंथ'नो हाया गोजानथ' थांनो लुगैयो ओरैनो थांनोबोथ' आरो थांनो होनबाबो हायाना बिदिनो प्रब्लेम जायोना न'खरफोरावबो आरो फैसा थाखाबो नांगौ जायो आरो समाबो बेनो थांनो होमबा थांनो मोना
फैसा थाखा गैयाबानो जेरावबो थांनो हाया बायदियानो जाहैयो
ओं
गोजान गोजानफोराव थांनो मोनबालाय मोजां नाङो गोसोफोरखौ
ओं
थामहिनबा गुबुन गुबुन ओ जों गुबुन गुबुन मानसिफोरनि जेनबा बिसोर मा रोखोमै थायो मा रोखोमै जायो लोङो मा रोखोमै गाननाय जो जोमनाय बाहायो बेफोरबायदिफोरखौ मिथिना मोनो आरो ना इसे जेनेबा जोंनि जोंनि थानायनि एसे बाहेराव थांबाथाय
ओं
दे होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय ओ नोंथांजों नों थांजों नोंथांजों बेरायनायनि बागै सावरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय
औ दे मोजां मोनबाय आंबो रायज्लायनानै नोंथांजों दे होमबालाय औ दे होमबा